औ हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों हेलौ ओ आं अ फन खालामबाय नोंथांखौ
औ
दिनै नोंथांजों एसे बर'नि हारिमुनि सायाव एसे दिटेल्सै सावरायनो होननानै नोंथांखौ गोसोखांबाय
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन
बर'नि जों हारिमु जे मोसानाय अ हारि ओ बर'नि गुबै मोसानाय ओ गाननाय जोमनाय बे फोरखौ जोङो मोजाङै सावरायो जे बर'नि मोसानाय होनोबा जोंहा गुबैयै बागुरुम्बा नङा होमबा खेराइ मोसानाय दा बेफोरखौ नोंथाङा ओ दानि बर'नि हारिमुनि सायाव नोंथाङा एसे ओ बुं-बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ जों हारिमु होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादों
ओ हारिमुवा जोंनि मोनसे सिनस्रि बायसा जेरै न' गंसेया जेरै सुबुं ओ सिं खै थानो हाया थिग बेदिनो जोंनि हारियाबो हारिमु गैयाबा सं थानानै थानो हाया आरो बे मुलुगाव नोङो मोनसे हारि हिसाबै थांना थानांगौब्ला जोंनो हारिमुवा जोंनो गोनांथार
औ
ओं जों हारिमु खौ गारनानै जों मोनसे खामानि मावनो हाया ओ हारिमुनि गेजेरजोंसो जोङो गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हायो
नोङो नोंनि गाननाय जोमनाया मा नों दानाय लुनाय नोंनि जानाय लोंनाया बोरै बेफोर जों गासैबो मावनाय दांनाय बेफोर गारैबो हारिमुआवनो हाबना थाजोबो आरो जेरै बर'नि दानाय लुनाय नङा होमबा जेरै दख'ना गानबोला गाम आर'नाइ गोदोनायाव ला ब्ला बै मानसिया बर' बै मानसिया बर' आइजो होननानै जोङो जोंखौ सिनायथि होनोबो हायो सिनायथि होनो गोनां थिजो गाव हारसिं सिनायथि होनानैबो लानो गोनांथि गैया गुबुनानो नोंनि गाननाय जोमनाय खो नुनानो गुबुना सिनायखागोन आरो बि मानसिया बर' हारिनि मानसि बै मानसिया बर' हारिनि सेंग्रा बा आइजो होननानै जोङो जों गान्नाय जोमनायजों जोङो
औ
बेखायनो नोंथाङा बुंलांदों जे ओ बै बागुरुम्बा नोंगौ बागुरुम्बाया जोंनि बर'नि
औ
मोनसे बियो ओम मोसानाय आरो बागुरुम्बायानो जोंनि ट्रिडिसनेल मोसानाय बियो जों-जों बागुरुम्बा मोसानायजोंबो जों बुहुमावनो सिनायोदि बर'फोर जेनबा बागुरुमबा मोसानाया ब बर'फोरनि माने गाहाय मोसानाय होननानै आरो बावैसो सिगां जों
ओम
आंनिया बेयाव ओ गुवाहाटि ओनसोलावबो बियो बागुरुम्बानि दोहौ मोसानाय बेयो मोनसे दिन्थिफुंनाय जादों जायनि मोसानाय नि गेजेरजों बुहुम दरबारावनो जोंनि बागुरुम् बा मोसानायखौ टिलिकास्ट होनानै लाइभ टेलिकास्ट देखायनाय जादोंमोन गोबां हादरावबो बे खौ जेरै बागुरुम्बाखौ दोहौखौ नुदों आरो औ अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे हाननो लुनाय हारिमुवा बोरैहायदि आथिखालाव सोलिबाय दं नोंसोरनि ओनसोलाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ औ औ ओ जिहेतु नोंथाङा बुंबाय ओह हारिमुवा बर हारिनि
औ नोंथाङा इसे फोरमायना होदो बोरैहाय जोंनि दानाय लुनाय आय हारिमुवा बोरैहाय दा आथिखालाव सोलिबाय दं
औ हारिमुवा सिनस्रि जायखौ जोंङो हारिमुवा ओ आयनाबो होनना बुंजायो जाय आयनायाव गावनि महरखौ रोखा नुयो थिग बिदिनो बरनि हारिमुवाबो ओ खोनादोंना नोंथां ओ बरनि हारिमु फङाबो ओह ओ बरनि जिहेतु नोंथाङा बुंदों दानाय लुन नायनि सायाव जे नंगौ बर'आ ओ बरनि दानाय लुनाया ओ गोबां गोजौ लेबेलाव अह जोंनि ओ गोदोनि आइ आफा दाबो दोनैदो दोनैबो जोंनि बर हारिनि आइजोफोरा दानाय लुनायाव आखा फाखा ओ गुबैयै जोंनि ओनसोलाव ओ जायखौ हुवासाफोरा गानो गामसा दखना ओह जोमग्रा फास्रा बेफोरखौ गाव गावनो दानानै ओ अ गाव गाननायजों लोगोसे गावनि जि थांना थानाय राहाखौबो बिज जोंनो दानाय लुनायजों अह खालामनानै लानायखो जों दासिम गोबां नुदों ओ गोबां आइजोफोरा दानायजों गावनि न'खरखौ बा गथ' गथायखौ माखासे बिथिङाव हेफाजाब होदों अह बिदिन रांखान्थि भाबै दानाय लुनायजों जोंङो बर'फोरा इसेबाबो ओं गोजौआव थानो हादों आरो अह दानाय गुबैयै जोंनि ओनसोलाव दाय ओह ओह हिसानसालियाव आइजोफोरखौ गोबां मुंस समाव जोंङो मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनदों जेह लांगा दख'ना बिदिनो आरनाइ बेफोरखौ गाव गावनो गावनि नआवनो थानानै दायो जे लांगा दखना ओह दा दानायजों दानाय लुनाया गोबां रोखोमनि दङ जोंहा गोबां गोबां ओह पाटनि दायो ओ उलनि उलनि जि बे जोमग्रा गोजां बोथोराव जोमग्रा बेफोरबायदि ओ जिफोर खौ दायो बेनिफ्राय ओह फास्रा बेफोरखो बाटनि सोर सोरबा सोरबा मुगानि मुगानि बेफोरबायदि गोबां दामि दामि जोंनि गेजेराव दायो अह दाथ' मेक्सिमाम जोंहा आरनाइ आरनाइया जोंहा बाजाराव जोबोर गोबां ओ मा होनो बेसेन गो बा बयबो नागिरनाय मोनसे ओ जो आरनाइ बेख खौ बयबो बरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोराबो जोंनि बरनि बे आरनाइ खौ लायो ओंखायनो जोंनि नि आइजो माहारिया दा बे दानाय लुनायनि सायाव दा नै दानि जेनेरैसन आव जिहेथु बिफोरखौ लासै लासै ओ दानायनि सायावबो नोजोर होनायखौ जों एसे एसे नुनो मोनदों सम सम।